नोंथां। खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं?
दं ओरैनो जिरायनानै।
अ' आङो नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन, नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ
ओ बिदिब्ला आंनि ओ सोंथियानो जाबाय
औ
जोंनि बर' हारियाव बर' आइजो फोरा ओ माबादियै दायो लुयो ओ बेफोरनि ओ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंना नै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जोंनि बर' आइजोफोरा आगोल बांसिन न'आव दानानैनो जिफोरखौ गानोमोन।
औ।
आथिखालाव एसे खम जालांनो हमबाय। आगोल जिफोरखौ खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै एबा न'आवनो लुनानै बेखौ मुस्रा सानानै। बेनिफ्राय बेखौ अ सोंनानै खुन्दुंखौ दखना एबा गामसा बायदि बायदि फालि बेफोरखौ दायोमोन।
औ।
न'आवनो दानानै गानोमोन बर' आइजोफोरा दखनानिफ्राय गामसानि फ्राय फालिनिफ्राय बायदिसिना आगर एरनोबो जोबोर गोरों बर' आइजोफोरा।
औ।
दावराय आगर
औ
बायदि बायदि आगर। दं बर' आइजोफोरा बे बेफोरखौ दानायाव जोबोर आखा फाखा। आगर एरनायाव। आरो बेफोरखौ दानानै बर' आइज जोफोरा फालांगिबो खालामो। दानानै गावनि नां गौखौबो सुफुंनो हायो। जिफोरखौ फाननानै।
औ। ओ जि दानाय लुनायाव ओ मा मा आगजुनि आगजुफोरनि गोनांथि जायो बे फोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना? नोंथां
अ हागोन नोंथां। जि दानायाव जोंनो गिबियावनो माखु, मुस्रा, खुन्दुं थुननो थाखाय जेनथोर,
औ
बेफोरखौ नांगौ जायो आरो हिसानखौ दानो थाखाय जोंनो तातखाल बेफोरखौ नांगौ जायो।
औ।
इसान दानो थाखाय जोंनो गोबां बेसादनि गोनांथि जायो। मुस्राफोरखौबो नांगौ जायो,
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो, ओ बर' गामि गामियाव जों ओ दाबो बर' आइ आइजो फोरखौ जि दानायखौ नुनो मोनो। जोङो बेखौ गोदो गोदाय, बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो आथिखालनि मुगायाव एसे एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय जि दानायखौ। आथिखालनि औ सुबुंफोरा बांसिन हा हाथाइ बाजारफोराव मोननाय
औ।
फोरजों ओ दानाय जि जोमफोरखौ गाननाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो। ओ गोदो गोदोहाय ओ बर' आइजो फोरा ओ गावसोरनि गाननाय ओ जि जोमफोरखौ बांसिन गावसोरनो दानानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो ओ बर'नि जि जोम होनबाथ जों गासैबोआनो मिथिखायो। ओ जेरै दख'ना दख'नायाथ जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होननानै बु जायो। ओ बे खौ जों बर' आइजोफोरखौ गासैखौबो जों गाननायखौ नुनो मोनो ओ बे दख'नाखौबो बर' आइजोफोरा गोदोहाय ओ बिसोरनो दानानै गावसोरनो गानोमोन आरो ओ हौवा माहारिफोरनोबो जों ओ गामसा ओ दानानै होयोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो आरनाय। बो दायो जोंनि बर' आइजोफोरा आरनाइाथ' जोंनि औ बर' हारिनि मोनसे नेरसोन होननानै बुंजायो ओ। आरनाइखौ
औ।
आरनायखौ ओम जोङो गोदो हाय
औ।
बर' आइजोफोर खौ ओ हरसेनि गेजेरावनो दानानै दिहुनोमोन नैजों खोनानो मोनदों आरनायाव जोंङो ओ गोबां रोखोमनि आगरफोर एरनायखौ जों नुनो मोनो आरनायावल नङा जों ओ जोंनि ओं दख'नाजों गाननायाव जोमग्रा जों लायो बर'फोरा बर' आइजोफोरा बे जोमग्राफोरावबो ओ जों गोबां रोखोमनि
औ
बेखांनानै लानायखौ नुनो मोनो।
औ
दं ओ दावराइ आगर, फारौ मेगन, खासि बिबार, दिंखिया बिजौ हाजो आगर बायदि बायदि आगर एर लानाय ओ बर' आइजोफोर खौ जों ओ समायना रमायना उम गावसोरनि जोमग्राखौ गाव सोरनो दानानै लांनायखौ जों नुनो मोन
औ
दासिमबो जों ओ बेबादिनो ओ दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय ओ जोङो एसे खम नुनो मोनो
औ औ
ओ बांसिन नुनो मोनोमोन।
औ
नोंथांमोननिथिंजायबो गामिफोराव ओ बिदि जि दानानै ओ गानो नामा एस दे बुंनानै होबावनो हागोन आं
औ औ आगोलथ' फ्रायानो बर' गामि गामि बयनावबो हिसानखौ नुनो मोनोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव गासैनिबो न'खराव हिसानखौ नुनो मोननाय जाला गोब बाङानो हाथायफोरावसो बायनानै गानो।
उम
आगोलनिख्रुय आथिखालाव हिस सान एबा जिफोरखौ दानानै गाननाया जोबोर खम जालांनो हमबाय। आथिखालाव गोबाङा नो हाथाय बाजाराव थांनानै बायनायखौ बायना गाननायखौ नुनो मोन सै
औ
खायसे खायसे नावल' इसानफोरखौ नुनो मोनसै आथिखालाव आ रो मिसिनजोंबो दानाय जायो।
औ अ बर'फोरा मा मा रोखोमनि खुन्दुंजों अ गावसोरनि जोमग्रा एबा दख'ना आरिफोरखौ दानानै लायो बेैफोर खुन्दुंफोरनि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ बर'फोरनि बर'फोरनि मख'जानाय हियानो जियानो जादों गिबियावनो इन्दि जि बर'फोरा इन्दिजिखौ आगोलनिफ्रायनो दाबोदों आथिखालाव थेवबो एसे खम जानो हमबाय इन्दिहिया जोबोर बेसेन गोसानि बेसेन गोसा इन्दि जिखौ खम बेसेनाव मोननो थाङा बेयो जोबोर बे सेन लायो
औ
इन्दि जिया बर'फोरनिबो मोनसे नेर्सोन
औ
बे इन्दि जिखौ बानायनो थाखाय खुन्दुंखौ जोङो लाथा एम्फौ बानायनानै बेनि फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जायो। बेखौ थुननानै
औ
नोंथाङाबो मिथिगौना इन्दि जिनि बागै?
औ आंबो गोबां मिथिया। थेवबो जाखिनि मिथिगौ बे बिखौ आं बुंनोसै ओ लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जों लाथा एम्फौ ख' फिसिनायनि उनाव जोङो बेखौ जायोबो ओंख्रि महरै संनानै जायोब्लाथाय एम्फौखौ औ बेखौ जों बर'फोर जोंनि बर'फोरानो बांसिन फिसिनाय
औ औ औ औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ जानानैबो जोबोर मोजां मोनो। बेयो बर' हारिनि मोनसे खहाब गोाबथाव ओंख्रि होननानै बुंजायो। थाइ एम्फौखौ ओ लाथा एम्फौनि ओ खुन्दुं ओ फिथोबनि ओमफ्राय जे जों खुन्दुं दिहुनो ओ बे खुन्दुआनो इन्दि जिनि महर लायो आरो बे खुथुंजों जि दायोब्ला आरो ओम बियो ओ
औ
लाथा एम्फौनि औ खुदैनिफ्रायसो औ औ खुन्दुं जायो होननानै नै जोङो
औ
मिथिनो मोनो। आरो बिदिनो बरफोरा लाथा एम्फखौ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो आरो बेराफारसे बिथिं बियो
औ औ
जायो आरो जों बेखौ ओ ओंख्रि महरै संना जानानैबो
औ
गो जानानैबो जों मोजां मोनो। बेबादिनो ओ जोंनि बरफ फोरा गोबां मुलाम्फा मोननाय ओ खामानि फोरखौ मावबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो।
औ
आरो इन्दि जिल'नङा ओ बायदि खुन्दुंनि जेरै ओ माथा ओ बायदि आरो रे सम आरि खुन्दुंनिफ्राय बाट बायदि खुन्दुंनि फ्रायबो जोंनि बरफोरा ओ सिदाबोनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोद
औ औ
बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना रायज्लायनाया समाबो एस से गोलावानो जाबाय ओ जोंनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।